नोंथांखौ गोजान गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बाउहरनाय थाबाय नोंथां‌।
औ नोंथां आंनिफ्रायबो सिङावनो खुलुमग्रोनाय जाबाय आरो
औ।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आंथ' दा ओरैनो जना दं नोंथाङालाय?
औ आंबोथ' ओरैनोसो जना दं नोंथां आं नोंथांजों फंनैसो बाथ्रासो रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां।
औ जों माने औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो बेफोरनि बागै
औ नोंथां औ हागोन नोंथां औ हागोन नोंथां रायलायजागोन।
औ। होमबा आं नोंथांनो औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायो बेनि बागै फंनैसो बाथ्रा खोन्थालांसै नोंथां।
औ हागोन दे नोंथां बुंनाय ।
औ जों औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायो होमबाथाय जोंहा औवाखौ न' लुनाय आबाद आबादथिलियाव बेफोरबायदिनो बाहायनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ।
जोंहा औवाजों न' लुयो बेरा होयो आरो इन्जुर इन्जुर बेरजोंनो औवाजोंनो इन्जुर खालामनानै बेयाव थानाय जायो आरो नोंथाङा औवा औवानि जोहैनो
औ नंगौ
औ बेबायदिनो जोंना आबाद फोथारावबो औवा नङाबा जोंना आबाद आबाद जायि बायदि जायो आरोनो औवाया जोंना आबादनि थाखाय गोनांथि
औ औ।
बेबायदिनो जोंहा माने जिंखा बथलफोर गायबा जोंना औवानि गोनांथि जाखागोन नना माने बैसां लुनायाव बेफोरनि थाखायनो जों औवाखौ नांगौ जायो। आबाद लुनायाव आबाद आबाद खालामनायावबो
औ औ
थिग बेबायदिनो जोंहा बेरा आरि बेफोर हेबनायावबो गोबां खामानियाव होयो आरो जेरै जों आं दानि होनां होनलांबाय आबादाव जोंना बैसां बेफोरबायदिनो औवाखौबो थिग बेबायदिनो जोङो बेरा दुमनानै दोननाय जायो आरो औवाखौनो
औ
बेबायदिनो जोंना औवानि ओमफ्राय जोङो जेरै माइ जावग्रा संग्राय सान्द्रि दाला जेखाइ, खबाय बिदिनो बायदि बायदि हेबनाय हेबो आरो जों माने औवाजों आरो बेफोरखौ जोङो जेखाय जेखाइ, खबायाइखौ जों ना गुरनायाव बाहायो सान्द्रि दा ला बेफोरखौ जों माइ जावनाय माइरं सालिनाय बेफोराव बाहायनाय जायो।
औ औ
बेबायदिनो जोङो औव औवाफोरनि जोहै जों गोबां खामानियाव बाहायनो हायो आरो नोंथां औवाखौ
औ नंगौ नोंथां थारैनो
जेरै जोंहा न'नि सोरगिदिं बेरा मोसौ बोरमा हाबोनो हायिनि थाखाय बेफोरनि थाखायबो जोंहा बेरा दुमथेना दोननाय जायो न'नि सोरगिदिं आरो आबादावबो आबाद मावनायावबो
औ नंगौ औ
बेबायदिनो जोङो औवाखौ न' लुनायाव गोबां बाहायनाय जायो औवाखौ बांसिन न' लुनाय आरो आबाद मावनायाव बेबायदिनो जोंना औवाखौ जोङो फोथार एबा दुब्लियाव लांनानै हेल' नोंथां
औ खोनादों खोनादों नोंथां औ
औ जों बेबायदिनो दुब्लि एबा फोथाराव औवाखौ लांनानै बेफोरबायदिनो जोङो औवानि जोङो जिरायग्रा एबा साया बेफोरबायदि खालामना दोननायबो जायो आरो माने जोंहा गरम बोथोराव बेफोरबायदि ज' ज' ज'नानै थानाय जायो।
औ
बेखौ जों दंफांनिबो बानायनो हायो।
औ
जों औवानि जोहैनो गोबां बेफोरबायदिनो दैमा बारनो थाखाय जोंहा खस्थ' जानाय एबा रावबो नायफिनि पाक्कानि दलं बेफोरबायदि बानायना होयिनि थाखाय जोंहा औवार दलंनो गोबां मोजांसिन मोजां जायो आरो माने बानायना दोननाय जायो माने जोंहा थांलाय फैनायावबो
मोजांसिन जायो बेफोरबायदिनो
औ
हौवाखौ दालां बेफोरबायदिबो बिदियावबो बाहायनाय जायो
औ नंगौ।
खायसे खायसे आरो औवाफोरखौ औवानिनो दुमथ्लेेजोबनानै बेयावनो थायो माने जेबो सिं सिं बेफोरबायदि होनाय जाया खायफा खायफा जायगायाव जों नुनो मोनो औवाखौनो उखुम बेफोरबायदि होनायबो
औ नंगौ नोंथां
औवानि न'बो जों नुनो मोनो बांसिन बेखौनो माने जोंनि जायगायाव आरो औवानि बेरा बेफोर बायदिखौ होनाय जों बांसिन नुनो मोनो।
औ
औवाया जोंना जोबोर खामानियाव होयो आरो नोंथां। औवा नङाबा जों जेरै न' लुनो हाया बेफोर बायदि होनजायो आरो। न' एबा आबाद बेफोर बायदि औवाखौ जों बेफोर बायदिनो जेब्ला जोंनिया मैगं थाइगंफोर गायनायाव आबाद मावनायाव जेब्ला जोंना मैगंफोरा लेमग्लायो एबा माबाय लेमलायो एबा हायाव गोलैना थायो बेफोरावबो जोंना सुंथाना दोननाय एबा दोथाबनानै खाथाबना दोननायावबो जोबोर हेफाजाब होयो औवाफोरा
औ नंगौ औ
थिग बेबायदिनो जोंना बेफोर बायदि गय फिथाइ हाननाय एबा गोजौ गोजौ बेफोर बायदिनो फिथाइ सामथाइखौ हाननो थाखाय जोंहा औवानि जोहैजों हाननाय जायो आरो।
नंगौ।
नोङाबा जोङो बैफोर फिथाइफोरखौ एबा सोरबा सोरबा गाखोनो हायि मानसिफोरा मोनजानो थांनाय नङामोन। औवानि थाखायसो जों बैफोर फिथाइखौ मोननो हायो आरो।
औ
थिग बेबायदिनो जोङो औवाखौ जोबोर खामानियाव मावनाय जायो आरो।
खायफा खायफा जोंनाव औवानि बागान बेफोरबायदिबो खालामनानै जोंहा गोबां रां आरजिनो हायो आरो।
औ नंगौ औ
औवानि जोहै जोङो लेखा एबा लेखा एबा बहि बेफोर बायदिबो बानायनाय जायो।
औ
औवाखौ जोङो बेफोर बायदिनो न'नि जेरै जोंना फांखा गैयाबा जोंना गिसिब हेबनाय आखाइजों हासिब बेफोर बायदिबो बानायनाय जायो आरो
औ
दा आं मोनथिनायाथ' बेखिनियानोमोन नोंथांं। नोंथाङाबो औवानि बागै फंनैसो एसे मिथिगौबा खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
औ देलाय फोरमायलाय नोंथां
औ नंगौ। ओ जोंनाथ' दा ओ औवा होनोब्ला जोङो औवानि औवाजों जोङो मा मा खालामनो हायो होनोब्ला जोङो ओ नोंथाङानो बुंलांबाय ओ न' न'फोरखौबो जोङो औवाजोंनो ओ गामियाव औवाजोंनो बा बांसिन बानायनाय जाखायो नोंथां।
औ-औ।
ओ आरो जोङो औवाजो ओ बिदिनो जोङो ओ बेरा होनायफोराव नोंथाङा बुंलांबाय ओ मैगं थाइगं गायनायावबो जोङो बेरा ओ बैसां लुनायफोराव जोङो औवाखौनो नांगौ जाखायो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो बिदिनो जोङो दाउ गन्द्राफोर बानायबाबो जोंनो औवाखोनो नांखागो। बिदिनो दाउ अमा ओ बोरमा बिदि फिसिनायाव जोङो बेरा होनो थाखाय ओ जोबोर खामानि होयो आरो औवाया। ओ इदि-इदि मावनायाव आरो जोङो औवाजोंनो आरो जों औवाजोंनो गोबां रोखोमनि बायदिसिना मुवा‌‌ ओ जेरै जेखाइ खबाय नोंथाङानो बुंलांनाय बायदि ओ जेखाइ खबाय बिदिनो ओ गिसिब गरम बोथोराव जोंनो ओ लाइन गैयाबा फांखा गि ओ गिदिङा नालाय बिनि थाखाय जोङो गिसिबबो बानायनाय जायो औवाजोंनो आरो
औ नंगौ।
ओद-ओद ओ गरम बोथोराव आरो ओ अखा हायो नालाय नोंथां। बिनि थाखायबो जोङो ओ हाल एवनायाव जोंनो खफ्रिबो बानायनाय जायो।
औ-औ
ओ बिदिनो बायदि-बायदि रोखोमनि जोङो हेब हेबनानै जोङो ओ बिदि हेबनो हायो आरो जेरै ओ न' लुनायाव जोङो ओ काटा बेरा बिदिनो ओ बेरा कुन्टा ओ मा मान्लि बेफोरबायदिखौ जोङो बाहायनो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बिनि उनाव जोङो औवाजोंनो ओ जोबोर रां खा खामायनो हायो आरो औवा गायनानै। आरो बिजोंनो जोङो ओ बहि ओ लेखा बायदिसिना बिदि खालामनो हायो आरो।
औ-औ-औ।
आरो ओ आरो जोङो बिजोंनो सियारबो बानायनो हायो। ओ हेबनानै औवा औवाजों हेबनानै बिदिनो सियार ओ बेन्स बिदिनो बानायनो हायो आरो जोङो। आरो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि ओ गरम बोथोरावथ' जोङो ओ जिरायनो थाखाय जोङो बैसां बानायो नालाय जोङो औवाजों औवाजोंनो बैसां बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ-औ।
आरो बिदिनो ओ जोङो ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि दानि ओ बिफां बिफांफोरा जेरै ओ गोरलैयाव ओ देमो, नङा होमबा नोंथां? बेफोरखौ जोङो ओ सिदा खालामनो थाखाय जोङो औवाजों औवाखौ जोङो दोनानै खाथाबना होनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोरदियावबो खामानि होयो आरो जोबोर खामानि होयो औवाया जोंनो। आरो जोङो औवाखौ गोबां रोखोमनि ओ रोखोम नि जोङो बाहायनो हायो आरो औवाखो। बिदिनो-बिदिनो बायदिसिना ओ जोङो दखानफोर लुनायफोरावबो जोङो बेखौनो सायला खालामनानै जोङो बाहायनो हायो।
औ।
आरो जोङो आरो जोङो बिदिनो ओ बेरा बायदिसिनाखौथ' नोंथाङानो बुंलांबाय, ओ न'फोर जों गामियावथ' ओ न'फोर लुयो नालाय बेफोराव जोङो बेरा होनो थाखाय जोङो औवाखौनो बाहायनाय जाखायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आं मिथिनायाथ' बेखिनियानो नोंथां, नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा औवानि बागै?
औ हागोन नोंथां।
औ।
जोंहा, औ औ जोंहा मा होनो औवाखौ जोङो बेबायदिनो उन्दुग्राबो खालामनो हायो आरो औवानि। औवानियाव उन्दुग्रा बेफोरबायदिनो
औ नंगौ नोंथां औ।
आरो जोङो औवाखौ खुन्था बेफोरबायदिनो नों दानि होनलांनाय बायदि न' बानायनायाव खुन्टा मानलि बेफोरबायदि होयो नोंगौ।
औ।
थिग बेबायदिनो खुन्था मान्द होखांनायनि उनाव जोंहा औवाखौ जे औवा बिजलि बेखौ जोंहा खावनै खावनै खालामनानै जों बेखौ सैलाबनानै बेखौ बेराबो दुमना जायो आरो औवा मा खाल बेखौबो फिसा फिसा खाथि हेबनानै जोङो बेखौ बेरा होनानै बेनि सायाव जोङो हाब्रुजों लिरथेनानै बेखौ औवानि बेरा खालामनानै जों बेबायदिनो न' लुनानै थायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ।
औ जोंहा बेफोरबायदिनो जिब जुनार फिसिनायावबो बांसिनानो औवा औवा औवानि हेफाजाब लानो गोनां जायो जेरै अमा गन्द्रा, दाउ गन्द्रा, मोसौ गलि बेफोरबायदिनो बायदि बायदि जिब जुनार फिसिनायावबो जोंहा औवानि गोनांथि दं बांसिन‌ बे औवाया जोबोद हेफाजाब होयो आरो नोंथां। औ जोंनाथ' दा नोंथां टायम समाबो जाबाय।
औ नोंखां।
होमबा जों दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां दोन्थ'नोसै, दोनथ' जासिगोन। ओ नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै मिथियैखौबो मिथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय औवानि औवाखौ बोरै जोङो बाहायनो हायो नोंथां।
औ नोंथाङा आंनिफ्रायबो नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आं मिथिनायखौ मोनथिगोन होननायनि थाखाय।
औ दे होमबा नोंथां दोनथ'नोसै। सम मोनोब्ला मालाबाफोर रायज्लायसिगोन नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे।